हेल' औ नोंथां खोनादों।
खोनादों नोंथां?
औ आं दायो मोजाङैनो दं एसे गोलांना दं।
औ नंगौ।
बाय नालाय मोनानि हरनि ओंखामखौ जाबाय एसे मोना गोलांना दं आरो ओरैनो रेस्ट लादों। जिरायना दं औ।
दा बिदिब्ला ओ जिरायनो सम मोन दोंब्ला जोङो ओ जोंनि बर' हारिनि फोरबो मागो फोरबोनि सायाव ओ एसे सावरायनायनि नामा?
औ। जायो सावराय जायो।
औ नंगौ। दिब्ला नोंथा थाङा एसे फोरमायना होदों मागो फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि ओ नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै खुंनाय जायो?
मागो दमासि जिथुबा जों बेखौ मागो माग-माग-माग-माग- मासाव जोङो बिखौ ओ बिखौ जों खुंनाय जायो। बेयो जोंनि आबाद मावनानै जि जों जि फस सल मोनबोदों गोदो गोदायनि आबै आबौमोनबा जोंनि बिराद सिगांनि आजै आ आबौमोननि टाइम सिब समनिफ्रायनो बेखौ फालिबोनाय जादों जों।
औ नंगौ आबादजोंनो जोंहा सोमोन्दो दङ नङा होमबा मागो फोरबोआबो औ।
पस्ट हार्भेस्टिं फेस्टिभेल होननाय जायो आरोना। औ बेखौ बर'फ्रा बा जिखुनु गासैबो हारिफोरनावनो बिदि मोनफा मोनफा बिदि फोरबो थायो बेबायदिनो। जिथुबा जों आबाद मावनानै जों खस्थ' खामानि मावनानै फसल गायना आबाद मावनाय जों जिहेथुबा फल मोनो फिथाइ साम थाय मोनो बेखौ जों एसे खुसिहै जोङो बेखौ फोरबो बादिहै जों फालिनानै जानाय लोंनाय बिदि खामानि खामानि मावनाय जायो आरो।
औ नंगौ जेरै जोङो आबाद मावनानै मोननाय माइब्रा माइरं बा माथा माइरं बेफोरखौनो जोङो फिथा बानायनानै जा नाय नुयो नङा होब्ला।
साबानो जानायाय
औ फिथाफोर होनोब्ला जोङो गोबां फिथा बानायनानै जानो हायो जेरै लावदुम फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा
थावनि सिथाव औ सिथाव सिथावबो होनो ओ सिथाव फिथा बा थावसि औ जे ओरैनो मैखोम बर'नि फिथा होनोबाथाय नों लावदुम फिथा आरो बे एन्थाब फिथाइानो जाहैबाय
औ नोंगौ
बिना उनाव बेनि अनगायैबो जोङो बे माबाव जायो ओ ओ माइब्राखौ जों एवनानै आखाइ होनना बुङो ना औ सौराय सौराय औ सौराय सौरायखौबो जायो जों सोमनानै गुरजों गुर मेथाइजों मिलायनानै मिक्स खामना मिलायनानै खौ जोङो ओ साफोरजों फुङावहा जिथुबा फुंनि जानाय जामुं जानाय बेजों मोजाङै जों जानाय जायो आरो बेफोरखौ बांसिन जों मागो फोरबो आवल जानाय नुयो।
औ नोंगौ जोङो बे मा गोनि सानसे सिगाङाव हायनो बेलासे जोंनि बे माइरं आरि बायदि सिना फोरखौ देनानै जगार खालामनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बे दिनखालिनो जोङो भेलागुर नोंथाङा भेलागुरखौ मोनथियो ना? औ बेखौबो जोङो ओ नारा बा जिगाबजों ओ लुनानै दोननाय जायो। आरो बेनि अखानायै जों फुङावनो बेखौ सावनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां औ बेखौ सावनानै जोङो अर सायनायनि ओंथियानो जादों जोंनि ओ बेमार आजार बायदिसिना गाज्रि साननाय हनायफोरा बे अरजोंनो जोबस्रांलांथों होननानै जोङो फोथायनाय जायो। आरोबाव मिजिं थियो जोङो गोदान मिजिं गोदान गोसो लानानै ओ माने जिउ खुंलांनो हानायनि जेबो बेमार आजार जायैनि औ नंगौ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओ नेमखान्थिफोर दंबावो
नेमखान्थिया ओरैनो जोंनावहा ओरैबादि जायो ओ मागो दमासिनि सिगां सानखालि जों बे बेलागुर जिथुबा बेलागुर न दंना बे नआवहा जोङो ओ सिगां सानब्रै सानबा बा सप्तासे सिगां फ्रायनो बानायबाय थायो जों बेलागुर नखौ जों ना-नाराफोर हानानै एबा जिगाबजों खो बानायनानै उनावहाय जाय खालि दमासि मागो दमासि सि जाहैबाय बे बे सानखालि जों बेयावहाय गासै गासिबो गामिनि रायजोफोरा बा नङाबा रायजोफोर मालाबा बबेबा बोसोरावहा ओ रायजोफोरा जाफायाबा गावनि आंगो नखरनि मानसिफोर बा सानै साफा लोगोफोरजों मिलायनानै जों बेलागुर नआवहा जोङो बिदिनो जामुं बेदर बा बिदि फोरबो बिदि खुंनानै जानाय जायो आरो
औ नंगौ ओ थिग बेबायदिनो बे बेनि अखानायै सोरांसि सोरांसि समाव ओ जोङो बेलागुरुखौ सावनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बे न लुनानै जोङो ओ माने जामुं जानाय बे नखौबो जोङो सावनानै होनाय जायो आरो ना ।
आरो मोनसे खोथा ओ बेहाय नोंथांमोननि जायगायावहा मारै खालामो बेखौ ओरै बेलागुरखौ सावनानै फुंसि फुंसि टाइम समावहा सावो बेलागुरखौ । सावनायावहाय बिनिफ्राय जिथुुबा औवा ओंखारो औवा औवा गोथां थायोना बे औवा गोथांखौ बखनानै जिथुबा बे अरजों खामनायाव औवा गोथाङा बेरो । एसे सोदोब ओंखारो बे सोदोब ओंखारनाय बे बेरनाय औवाखौ हमनानै खारनानै गथफोराबा सोरबा मानसिया खारना लांनानै जों नआव थानाय औ नआव थानाय गय बिफां बा नारेंखल बिफां बेफोर बिफांहाव बुहैयो थांनानै ।
औ नंगौ बेनि ओंथिया मा फोरमायनाय जायो नों
औ बेनि थिया बे फोरमायोदि बिदि बुबा मानिया बे बे औवा बेरनाय जिथुबा बेलागुर सावनायजों बेरनाय औवाखौ लाबोनानै बेजों बुयोबा बे बोसोरावहा मोजाङै फिथाइफ्रा थायगोन बा बांसिन फिथाइ थायगोन गय बिफाङा बा नारें खल बिफांआ बिदि होननानै मानिनाय दं आरो एसे फोथायनाय दं बेबायदि । बिदि खालामनानै फोथा औ आरो बेखौबो मा खा खालामनांगौ खि बेलागुरनिफ्राय जिथु सावनायाव गाब बेरफुनाय बेरनाय सोदोब ओंखारनाय लोगो लोगो बेखौ हमनानै खारबोनांगौ आरो । न'हा । थाबथानो मोना खेबसेबो थाबथानो मोना हां मोनसेयैनो खारबोनानै बेखौ बुनांगौ
औ नंगौ गोबां गोबां ओनसोलाव गुबुन गुबुन नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो ।
औ
औ थिग बेबायदिनो बे खामानिया जोबनायनि लोगो लोगोनो जोङो ओ न' न' थांनानै बा बयबो फिथा सौराय जाहैयो जोङो बेनि न' बैनि न'आव थांनानै ।
नंगौ फिथा सौराय जायो आरो बिथिं ओ बेदरफोरबो जानाय जायो मालाबा । ओंखाम जाहैयो सोरबा नखरा आलासि लिंहरो आरो आलासि जाफैयो जोंनाव होननानै । बिदिनो जाहैनाय जायो ओै बेदरखौ थाबाय ओंखाम
थों औ जों बे फोरबोआव थिग बेबायदिनो ज' ज' रुजु रुमुयै जालायो लोंज्लायो आरोना ।
नंगौ
आरो थिग बेयावनो जोङो सुबुं गोथाङै थानाय सुबुं माहारिया ओ सोरगोआव थांनाय बा गोथै सुबुंफोरखौबो जोङो गोसोखांनानै बिथांमोननोबो जोङो बायदिसिना जानाय आरि गाननाय जोमनाय बाउनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होन
नंगौ नंगौ बे बेबादि बावनायख खौ जोंनि ओनसोलाव गोथैसि बाउनाय होनना बुंनाय जायो ।
औ नोंथ'
उम गोथै सुबुंफोरखौ बाउनाय आरो माने जोंनि जोंनि आब आबै आबौमोन बा जोंनि बिमा बिफा बिसोरखौ जों मोनसे फोरबोआवहाय जों बिसोरखौ गोसोखांनानै बिसोरनोबो मान बावनाय होननानै फोरमायनानै बेबायदि जों मान बावनाय बा बिदि खालामनाय जायो गोथैसि बावनाय होनना बुंनाय जायो । नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे नामखौनो गाब बुङो खोमा आं
औ बे मुं बे नामखौनो होननाय जायो ।
नंगौ
जेरै जोङो फिथा लावदुम, एन्थाब, थावनि सिथाव, फिथा बेफोरखौ जोङो गोबां बायदि गोबां मुवाजों बानायनानै जानो हायो।
नंगौ।
औ सोरबा सिबिंजों जायो, सोरबा नालेंखरजों आरो सिनिजों संख्रैजों थिग गुरु मेथाइ जों बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो ना। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव गुबुन माबाफोर मुवाफोर जों जाबावो नामा?
फिथा जानाया बेनो मैखोम होनबा बेफोरनो लावदुम एमथाब आरो सिथाव फिथा आरो सानैसो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदिबो नुनो मोनो खि जोंनि नखरावनो मालाबा बेखौ खालामो खि दस्रा हारिनि फिथाफोरखौ मालाबा सावनाय जायो आरो औ बेखौ सावना मायो थावनि फिथा ओरैबायदि होननाय जायो थावनि फिथा ओ एबा नारेंखल होनानै सिंनि बिथबा गुरै गुर मेथाइ गुर मेथाइ आरो नारेंखल गुन्दै खालामनानै बेहाय ओ बिदिबो फिथा सावनायबो नुदों।
औ जोंङो गोबां रोखोमनि बे मागो फोरबोआव जोंङो लारु फोरबो जानाय नुनो मोनो आरो ना? जों जायो। जेरै लारु खौबो जोंङो नालेंखलनि, सुजिनि आरो गोबां सिबिंनिबो लारु बानायनो हायो। आखाय गुन्दैनि बो लारु बानायनो हायो।
नोंगौ फिथा-फिथायाव गासैबो फिथायावनो सिबिंखौ हो-होनांगौ जायो। सिबिंङाव गर मेथाइ गुर मेथायाइ लागायनानै बेजोंनो मिक्स खालामना आ लावदुम फिथायावबो बेखौनो होयो सिबिंखौनो होयो एन्थाब फिथायाइबो सिबिंखौनो होयो। त जोंनि बर र' माहारिनि फिथा सावनायावहा सि-सिबिंनि जायगाया
औ औ नंगौ जोबोरैनो गोथाव जायो।औ
नोंथां बिदिब्ला जासिगोन नामा? उनाव सावरायलायनोसै आरो औ औ गोजोन थों दे नोंथांनोसिमबो।